हेलौ
औ नोंथां खोनादों
अ नेटनि एसे उसुबिदा जादोंना नोंथां
औ औ एसे असुबिदा जादों औ हेलौ
औ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों
ओ ओ दा आं नोंथांजों फंनैसो ओ खोथा सावरायनो सानदों नोंथां
औ औ सावराय जागोन नोंथां
नोंथाङा दा फ्रि दङ ना
औ नोंथां फ्रि होनदों आं दासान्दि
दा नोंथां जेरै जोंहा जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनि नोंथां
औ औ सावरायजागोन नोंथां
दा जेरै मानसिफोरा मैगं थाइगं जेनेबा गोथाव गोथाव जानानै मोजां मोनो आरो बैफोरखौ माबायदि संनाय जायो बेफोरनि सायावनो सावरायलायगोन आरो एसे ना नोंथां
औ औ जागोन
दाथ जोंहा बोथोरा ओ दैज्लां बोथोरना नोंथां?
औ दैज्लां बोथोर।
औ बे दैज्लां बोथोराव नोंथांङा जेनेबा मा ओंख्रि जानानै साबसिन मोनो।
दाथ दैज्लां बोथोराव जोंनिया। थास बिबार बारसोयो आरोना। नोंथां। बेखायनो थास बिबार। बिबारजों अमा बेदरजों जानानै जोबोर मोजां मोनो आरो ना। जेनेबा बेयो जाबाय हसार। हासार गोयै बे हाग्रा बारियाव खाना लायबानो मोनो।
औ बेफोर जाबाय मिथिंगायारि औ।
औ बे देहाफोराबो बारा हामा जाया जेनेबा। बासायनायनिथ मुलि होनाय नंखाया बियो। हाग्रा बारियावसो मोननाय नालाय। बेखायनो दा। दैज्लां बोथोराव थास जों अमा बेदरजों जानानै जोबोर गोथाव मोनो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ।
दा बेनि अनगायैबो नोंथांङा आरो जानो मोजां मोनबावनाय माबाफोर मैगं दंबावयो नामा। बेबायदि बोथोराव।
दंङ दंङ नोंथां दङ जेनेबा दा दाथ दैज्लां बोथोर जेनेबा जिंखिया भिन्दि। लाव बेफोरबायदि। थायो जेनेबा खुम्ब्रा आरो ना बेनि गेजेराव। जेराव जिंखाजों। नाजों गोथाव मोनो आरो। नोंथां मानो होनबा। जिंखायाव दै थायो। बेवहाय दै। दैजों मोननाय थाजिम मोनो आरो ना जेनेबा ओरैनो नोंङो दै होनायनि अनगायै जेनेबा फिथाइ सामथायाइनिफ्राय दै मोननाया मोजांसिन जायो आरो ना। बेखायनो जिंखायाव जा। दै मोनो बेयाव संबा ओंखारो आरो ना। बेनि बायदि जा रोसि ओंखारो। आरो बे रोसिया नाजों संबा जोबोर गोथाव जायो आरोना। बेनिखायनो आंङो बे ओंख्रिखौ। बेखौबो जोबोरैनो मोजां मोनो आरो ना नोंथां।
औ औ। दा नोंथाङा जिंखा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो होनदों नोंथाङा जिंखा ओंख्रिखौ संनो रोंगौ ना रोङा? आरो जुदि रोङोबा नोंथाङा बेखौ माबायदि सङो बेनि बागै एसे सुंद'यै फोरमायना होयोब्ला आं मोजां मोनगौमोन नोंथां।
औ हागोन नोंथां। ओ जेनेबा जोङो जिंखा गिबियावनो ओ लेमग्रोबाय फिसा फिसा हाबाय। बिनि उनाव हानानै नाखौ एवफ्रामग्रोबाय। बेनिफ्राय जिंखाखो आलुजों एवफ्रामग्रोना लाबाय नोंथां थाव होनानै दसे सम बेनि उनाव एवफ्रामखांनायनि उनानै नोङो फालौ सामब्राम गुफुरखौ देना लाखाबाय लानायनि उनाव बे एवफ्रामबाय थानायखौ खमायावनो होबाय। बेजों लोगोसे जोंहा रं गुन्दै बेखौबो एसे होफाबाय। मैगंजों मैगङा बेसे बां बुरजा बेखौ नायनानै आरो बेनि उनाव दसे खोबहाबना दोननानै एबा गारबाजों एर-एरनानै बेखौ जोङो ओ बा मिनिट सो अराव होनानै आरो बे बेनि उनाव जोङो दैखो होबाय दैखौबो नांगौ बिबांनो होबाय नोंनो बिसेबां रोसिनांगौ एबा मानसि या खैजोन बेखौ हिसाब नायनानै दैखौ होनाय जायो आरो ना बेनि उनाव जों बेखौ गोदौ होनाय जायो आरो ना।
उम
ओमफ्राय बेनि उनाव खोबाबना दोनबाय। ओमफ्राय खोबाब ना दोनखांनायनि उनाव जोंहाथ' संख्रि नङाबा जानो हाखाया नोथां?
औ नंगौ नोंथां
ओमफ्राय ना एवफ्रनाय दोङो ना बेखौ जोङो होबाय आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ ना खौ ओइ जेनेबा ओ जिंखा आं होनदोंमोन ना बे खौ जिंखाखौ जों गेब्लेहोग्रोनांगोन बिनि सिगां जुदि ना खौबानोहाया गेब्लेफागोना नों थां जिंखाखौ गेब्लेनो नागिराव बेखायनो जिंखाखो गेब्लेहोनो ना होनोखांनायनि उनावसो ओ नाखौ होनांगौ आरो ना। बेनि उनाव जोङो दसे खोबहाबना दोननानै दसे गोदौ होनानै मैगंखौ जोङो मोनहो होनाय जायो आरोना। आरो बेफोरबायदि जोङो जिंखा मैगंखौ संनाय जायो आरो ना नोंथां। बिदि प्रसेसआव आरोना नोंथां।
औ औ दा नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननानै आं आङो जोबोर मोजां मोनबाय मानोना आङो जिंखा ओंख्रि संनो रोङामोन नोंथां।
औ औ।
दा आंबो मालाबा ट्राइ खालामनो नायगोन नोंथाङा जेरै खोन्थादों। जिंखाबो ओ आ फास गिबियावनो हाना लाग्रोबाय ना नोंथां ओ बेनि उनाव बेख खौ मोजां गोग्गो दैजों सुबाय। सुनानै ओ जोङो जेर थाव होबाय ना नोंथां सारायाव थावहोना बेखौ फु फुदुंबाय। ओ पियास बान्लु सामब्राम गुफुर बेफोरखौ होबाय बेनि उनाव जिंखा होबायना नोंथां
औ होबाय।
होननानै बेखौ खोबाबना दोननाय बेनिफ्राय दै ओंखारनो होबायना नो थां बेयावथ' दै थायोना। ओमफ्राय खोबाबना दोननानै जेथिया बे जिंखानि दैया एसे एसे रानलाङो ना नोंथां ओहो आमफ्राय जोङो नांगौ बिबांनि दैखौ होबोबाय बियाव
औ औ बिदियानो नोंथां
औ ओहा बेखौ जोङो गोदौनो होबाय
औ
ओ गोदौनो होनानै ओमफ्राय बै बे ना एवफ्रामना दोननायखौ ओ जिंखाखौ जोङो एसे सिफ्लेनानै गिदिर गिदिर हानायखौ नंगोना नोंथां ओ बे खौ सिफ्लेनानै जोङो जिंखाखौ होबाय आ होनानै बे खौबो जेनेबा जोङो जि मिनिट बा जिबा मिनिटसो खोबहाबबाय नोंगौना नङा नोंथां? बे जेनेबा जोंनिया नानि रसाबो ओंखारबाय बा जिंखानि रसाबो ओंखारना मोननैजों गोरोबबासोथ' बे गोथाव जागोन ना नोंथां ओं
औ औ नोंथां
आ बेखौ जों खोबहाबना दोननायनि उनाव बा जोङो साखि नायबाय नोंथां संख्रि बानलु नांगोना नाङा
औ औ
खो साखिनायखांनायनि उनाव जुदि जा गासिबो नांजोब्बायबा बिनि उनाव खांबाय आरो ना
औ नोंथां बेफोरबायदियानो
अ दा आङो नोंथांदो' जेनेबा नोंथाङा संनायखो आंनो प्रसेसिं खोनथागोनबा बेखौ आंबो रिफिद खामफिनगोन ओनथां मानोना आं संनानै जानायगोन सानसेबाबो
औ औ नोंथाङा निस्सय जाना नाय खनसे जोबोरैनो गोथाव मोनगोन नोंथाङा जाना नायनानै
औ औ
ओमफाय नोंथाङाबो
औ बुं
अ नोंथाङाबो माने ओ जेनेबा गोथाव मैगं मा मैगंखौ नोंथाङा गोथाव मोनो आरो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
आंनियाथ' गोथाव मैगं होनना बुंनो थाङोब्ला दा दैज्लां बोथोराव बै उरि मैखुंखौ नोंथाङा सिनायोबा?
औ औ हायो नोंथां
औ बे ऐ मैखुनखौसो आङो माने जा बांसिन गोथाव मोनो आंनि फेभरेट आरोना नैबे बोथोराव माने बेखौ दा बोथोरावसो मोनो नालाय नोंथां बेखौथ' अराय मा हा मोनबाय थानो थाङा नैबे दा बोथोरावसो मोनो आं बेखौ माने ओ ओम मैथाजों संना जानो आङो जोबोद गोथाव मोनो आरोना नोंथां आ जोंना दा जेनेबा ओ ओ बियो आगोलनिफायनो फोथायबोनाय बा जोंहा मैखुन जायोब्लाबो बा बेहयाव नार्जि एसे नङाबा मै था इसे होयो मानोना बियो फाग्लाबो जानो हानाय ना नोंथां बैखौ औ बैख खौ दानगारनो थाखायनो जोंहा बेयाव ओ नारजि एसे नङाबा बेयाव मैथा एसे होनाय जायो आरो ना बे मैखुनखौ जानानै मोजां मोनो आरो बेनि अनगायैबो आङो जेनेबा ओ अमा बेदरखौ ओ नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि थास बिबारजों बा नङाबा सबायफोरजों अमा बेदर गोरानखौ संजानानै आं जोबोर गोथाव मोनो आरोना नोंथां दा जोंहाथ बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां गोथाव गोथां मैगंफोर दङ दा बैफोर संनायखौसो जों मारै सङो बेफोरखौ रोङोब्ला जोंहा साबसिन जायो आरोना नोंथां
औ औ
मानोना जोङो बिमा बिफाखौ बा ननि मानसिफोरखौथ जोङो सानफ्रोमबो संनानै होबाय थायाना नोंथां
औ नोंथां निजि निजिनो रोंना लानाया मोजां
मालाबा मबेबा जायगायाव दाबसेयाव थांनांगोन जागोन बा अबावबा थाहैनांगोना मालाबा न ना नोंथां बेयावथ नोङो हारसिङैसो संना जाहैनांगोन जानो नांगोन बेखायनो जोङो संना संनाय खावनाय जोङो सोलोंना लायोबा मोजां जायो होननानै आं सानो आरो नोंथाङा मा बुंनो सानो बेनि सायाव
आंनो आंनियाबो साननाया थिगानो मानोना गावबा गाव रोंनांगौ रावनिबो सायाव सोनारनो गोनां जाया
ओम औ
बेनिखायनो गासै जानाय लोंनाय ओंख्रिफोरखौ माबायदि संनांगौ बेखौ गावनो गाव सोलोंना लानांगौ ए बा लोगोफोरनि फ्राय नङाबा बिमा बिफाफोरनि बेखौ माबोरै सङो मा टाइमाव मा होनांगौ आरो बेफोरबायदि सोलोंना ला ओ जों साफ्रोमबोनि मोजां आरोना ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि बिदिनो बिमा बिफाफोराबो मालाबा समाव सङो संनो बायो जाना गौ एबा बेमार आजार जानानै संनो रोङाब जानांगौ बेनिखायनो जोङो गावनो गाव गासैखौबो जोङो संनो रोंनाया मो जां आरो ना आंनि थाखाय नोंथां आं बेखौनो बुंनो सानो आरोना जेन दावनि गो सायावसो सोनारनो गोनां जाया आरोना नोंथां
ओम ओम
बेबायदिनो
ओम
खोनादों ना नोंथां हेलौ
नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों आं नोंथां
हेलौ नोंथां
औ औ खोनादों
बाथ्राया दा जेरै जोंहा फोरा मालाबा लोमजानाय बा बे समाव जोङो जुदि जोङो ओंखाम ओंख्रि संनो रोङोबा जोंहा बिमा बिफाखौ एसे मदद होनो हानाय जाबाय आरो ना नोंथां। बा जोङो जोंहा मदद खालामनो हायो एबा गुबुन मानसिनि सायाव जोंहा सोनारनांगौ जानानै फैया।
फैया औ।
दा जेरै लोगोफोरजों नोंथाङा बुंदों अ बेखौ बे मोजांनि बाथ्रा नोङो जुदि बिदि रोङाबा सोरनावबा सासे गोरोंनियाव सोंना लानाया बा जोङो सोलोंना लानाया जोंनि थाखायनो मोजां नंगौना
औ औ नोंथां
उम
जानागौ दा जोंनाथ' समाबो जाबाय।
अ दे गोजोन्नाय थाबाय होमबा नोंथांनिसिम।
थाबाय दे औ दे।